औ नोंथां।
अ नोंसाजो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
आं दा माने ओ भारत हादरनि गेजेरावनो थानाय माखासे दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ नोंथां।
दावबायग्रा फा भारत चिनारि जायगा होननानै मोननो हायो। बेफोरनि गेजेरावनो जोङो ओ बेफोर बेफोरनि गेजेरावनो जों गोबां मोननो हायो जेरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो आसाम हादरसानि सिङावनो थानाय बायदि रोखोमनि दावबायग्रा जायगाफोरखौ जों मोननो हाङो। आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो माने गोबां रोखोमनि माने ओरफो जों मोननो थाङो। बेफोर जायगाफोराव माने थांनानै दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों आं गिबियावनो बुंनो सानो जे दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे माने गियान आरजिनाय होननानैनो बुंनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दावबायोब्लासो जोङो गाव माखासे माने ओ ओ गियानफोरखौबो मोननो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जेरै मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला बै जायगानि जेनेबा थासारि आरो बिनि मिथिंगानि जा समायना महर बेजों लोगोसे बेयाव थानाय माखासे सुबुंफोरनि साननाय हनाय माखासे थानाय जानाय लोंनाय माबायदि बिसोर सुबुंफोरा गुबुन सुबुंफोरजों माबोरै गोरोबनानै रायलायो बिसोर मा राव रायज्लायो मा जायो मा लोङो माबायदि न' लुनानै थायो माने बेफोर गासैखौबो जों माने माने मिथिनो मोनो खौ जोङो जाय जायफोरखौ जोङो नुफेराखै बे जायगानि माखासे मिथिंगायारि समायनाफोरखौबो जोङो माने मिथिनानै मोनो थिग बेबादिनो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला गिबियावनो माने गियान बुथुमनाय होननानै बुंनो नांगोन बेबायदिनो जोङो गोबां माने दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गोसोनि खर'नि बा जेंनाफोरखौ बा खर' गिलिर जानायफोरखौ बिदिनो गोसोआव माखासे जेंना थानायफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बेरायहैयोब्ला बा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो थाजिम मोनो एबा स्रां मोनो होननानै जों बुंनो हायो थिग बेबायदिनो आरोबाव जों बुंनो हाबावो जेरैहाय ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि माने नों मिथियै एबा बुजियै माखासे ओ गियानफोरखौबो मिथिनानै बा बुजिनानै बेफोरखौ गावनियाव गैयि माखासे गियानफोरखौ सोनानै लाबोनो हायो आरो बेखौ बाहायनोबो हायो जोङो थिग बेबादिनो जों बुंनो हाबावो गोबां रोखोमनि माने दावबायनायनि गेजेरजों माखासे मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो भारत हादरनि सिङाव थानाय थानाय दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां जायगाफोरखौ जों मोनो बिनिनो सिङाव जों बिनिनो माने गेजेराव बुंनो सानोदि माने भारत हादरनि सिङावनो थानाय आसाम हादरसानि सिङाव जेरैहाय मानास हायुङारि हाग्रामा बिदिनो अरां हायुङारि हाग्रामा बे बायाददिनो जेरैहाय मोननो हाबावो जोङो बायदि रोखोमनि जेरै काजिरङा आयुआारि हाग्रामा माने बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माखासे हाग्रामाफोरखौफोरा बेरायहैनानै जोङो बायदि रोखोमनि जिब जुनार दाउमा दाउसा आरो माखासे नुफेर जिब जुनारफोरखौबो जों नुहैनाय आरो बिफां लाइफां बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरोना थिग बेबायदिनो माने बेफोराव थाङोब्ला जोङो ओ गान्दा मै मोसा बायदि रोखोमनि जेनेबा जिब जुनार जेरै बायदि रोखोमनि मैदेर ओ सरि मैदेर ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा मैखौ जों बायदि रोखोमनि मोननो हायो गोबां रोखोमनि मै थानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो दाावमा दावउसानि बेलायाव जेरै दाउ ब' आरो बेबायदिनो जोङो दाउराइ बायदिफोरखौबो नुयो माने बायदि रोखोमनि जोङो जेनेबा जिब जुनारफोरखौ नुयो जायखौ जों मैथाङाव माने नुथावा बा मैथाङाव जानला मोनला जोङो नुनो मोना बेफोरबायदिखौ जों बेैफोरबायदि बिदि हाग्रामाफोराव थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो बा नुनो मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना आरो बेफोरबायदि नुनायनि गेजेरजों जे जोङो जिउआवहाय माबा मोनसे सोलोंनो मोन्दों बा माबा मोनसे नुनो मोन्दों बेफोर गियानखौनो जों लानो हायो आरो थिग बेबायदिनो बेफोरनि अनगायैबो दावबायग्रा जायगा होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा आसामनि सिङावनो थानाय जेरै ओ बायदि रोखोमनि दैमा दैसा सेर एबा हाजो हाला सेरफोर जेरै ओ बेबायदिनो भुटान बर्डार हिसाबै जोङो मोननो हायो ओ बिदिनो ओ जेरै गेलेमफु खाथियावहाय ओ सरलपारा बेखौबो जोङो मोननो हायो बेबो जाबाय माने भुटान बर्डार ओ सिमायावनो थानाय मोनसे दावबायग्रा जायगा थिग बेबायाददिनो आरो मोननो हाबावो जेरैहाय ओ बेनि अनगायैबो ओ बायदि ओ बायदि रोखोमनि दावबायग्रा जायगा फिसा फिलाफोरखौ जों मोननो हायो आरो जेरैहाय जोङो ओ मेघालय मेघालयाव थानाय बायदि रोखोमनि जेरैहाय दावबायग्रा जायगाफोर बा किनेल ओ क्लिननेस बा बिदिनो बयनिख्रुइबो साबसिन बा एसियानिनो साबसिन गामि होननानैबो जोङो मोननो हायो बेवहाय जों माने बायदि रोखोमनि दावबायग्रा जायगाफोरा जोंनि भारत हादरनि सिङावनो दंजोबो होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला भारतावनो ओ खायसे जायगाफोराव दैमा दैसा जिङाव थानाय ओ जायगाफोरबो दङ जेरै गवा बायदिफोराव थाङोब्ला जोङो बेयाव लैथोमानि सेर सेराव थानाय बायदि दावबायग्रा जायगाफोरावबो जोङो बेरायहैनो हायो बेफोराव थाङोब्ला जोङो माने ओ जा ओ जायफोर सुबुंफोरा लैथोमा नुफेराखै एबा लैथोमानि जा रंजानायखौ मोनफेराखै बेफोरखौ जोङो मोनहैनो हायो थिग बेबायदिनो ओ जोङो मेघालयआव फैयोब्ला जों नुनो मोनगोन जे मेघालयनि मौसिनगाव हाय एबा सेरापुन्जियावहाय जों थाङोब्ला मोनगोन जे गोबां बुहुमनि मादावनो माने गोबांसिन अखा हायो होननानै बुङोब्ला बे जायगायावनो बांसिनै हायो सारा बोसोरावनो माने अखा हानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो ओ उम थिग बेबादिनो माने भारत हादरनि सिङावनो बायदि रोख फुंनि दावबायग्राफोरनि जायगायाव माने बोथोर लायै बोथोर बा खायसे जायगाफोराव माने उम जेरै मेघालयनिनो ओ जेरै गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने न'खौ जोङो माने सुबुं थानाय मानसिनि न'खौनो जोङो जोमैनि खाथिजों नांजाबनाय बा जोमैजों नांजाबनाय होननानैबो जोङो ओ बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोमैया जोबोर खाथियाव थायो माने - ओ मानसिनि थाग्रा जायगानिफ्राय जोमैया बारा गोजौआव बा जोमैखौ जोंजों- फोजाबनाय बायदि नुयो आरोना बिनि थाखायनो बेफोर जायगाफोराव सुबुंफोरा गोबां दावबायनो थाङो। गोबां माने रंजा बाजा थाहैनो थाङो नायनो थाङो बेरायनो थाङो बेबायदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा बेफोर सुबुंफोरनि बैफोराव थानाय सुबुंफोरनि माने सोमोन्दै मि- बिनो एबा रिसार्च खालामनो थाखाय थांनायखौ जों मोननो हायो थिग बेबाददिनो जोङो मोननो हाबावो बायदि रोखोमनिनो माने दावबायग्रा जायगाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ औै नायनि सोमोन्दै दा जोंहा दावबायनाय होनना बुङोब्ला ओ भारत हादरनि सिङाव गोबां जायगाफोरखौनो मोननो हायो जेरै ए लालकिल्ला ताज महल ओ बिदिनो इण्डिया गेट आरो बेबायदिनो कुथुब मिनार बायदि बायदिफोरखौ जों नुनो हायो बेफोरो गोदो गोदाय राजा रानिफोरनि समावनो लुनानै गालांनाय मोनफा मोनफा नेेरसोनफोरखौ जों मोननो हायो दा जों
दावबायनाय होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां ओ फेमास फेमास जायगाफोरखौ जों दावबायनाय महरै मोननो हायो जोंहा बेफोरबायदिनो भारत हादरनि सिङाव गोबां गिदिर गिदिर ओ दावबायग्रा जायगा मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ सा सानजा भारतावनो गोबां सुबुंफोरा दावबायफैनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो दावबायग्रा जायगा महरै ओ मेघालय बेखौनो गोबां जों बेफोराव गोबां जों दावबायहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा अरुनाचल अरुनाचलावबो गोबां गुबुन गुबुन ओ ओ हादरसानि सुबुंफोरा एबा गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरा ओ जायगा बेरायफैनायखौ एबा दावबायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो जोंहा दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां सावरायनो हायो बेफोर ओ आसामाबो जोंहा मोनसे दावबायग्रा थावनि हिसाबै ओ मिथिजायो मानि थाखाय होनना बुङोब्ला जोंहा आसामाव थरसे गङारि गान्दाखौ मोननाय जायो बे गङारि गान्दाखौ नायनो थाखायनो बुहुमनि गोबां खना एखनबा ओ जायगानि सुबुंफोरा आसामाव बेरायफैयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आसामनि मुगा सिल्क बेखौबो ओ गोबां सुबुंफोरा अनसायो आरो बेखौबो नायनो थाखाय सुबुंफोरा फैयो बेबायदिनो जोंहा आसामाव दावबायग्रा जायगा महरै जोंहा माजुलि दिप बेयावबो गोबां जायगानि सुबुंफोरानो ओ जायगा नायनो फैयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मन्दिरफोरखौबो नायफैयो जेरै उमानन्द मन्दिर बिदिनो कामाख्या मन्दिर बेफोरावबो गोबां सुबुंफोरा फैनानै गावसोरनि बोर बिहैयो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा सा सानजा भारतनिनो ओ जेरै मिज'राम मिज'रामावबो गोबां सुबुंफोरा फैयो आ थिखालाव मिज'रामा ओ भारत हादरनि बयनिख्रुइ ओ गियानि एबा फरायनाय सुबुंफोर ओ खौ मोननो हायो बांसिनानो जोंहा भारत हादरनि गेजेराव थानाय बांसिन लिटारेसि रेट थानाय ओ जा रायजो बेनो जादों मिज'राम बेयाव ट्रेफिक रुलफोरा ओरैबायदि मोजां सोलियो दे ओ सुबुंफोरा ओ गावबा गाव जा लाइनाव दं बेयावनो थायो आरो जेबो राव बो रावनिबो गारिफोरखौ टेक अभार खालामा आरो बेजों लोगोसे रावबो बेयाव हर्न दामा बेफोरबायदिनो गोबां दिडसिप्लिनजों सोलिनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो बेयाव गोबां मोजां मोजां दावबायग्रा जायगाफोरखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेफोरबायदि जायगाफोराव ओ नायदिंफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। बैफोरनि अनगायैबो जोंहा भारत हादरावनो थानाय जा ओ सिक्किम बेयावबो गोबां सुबुंफ्रा आ आथिखालावबो नायफोयो एबा बेरायफोयो जेरैहाय बेयाव गोदोनि जा खैलानि ट्रेन आथिखालावबो बे खैलानि ट्रेनखौ खारनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो इयाग बेफोरावबो जों गाखोनो थाखाय सिक्किम हादोरसाफोराव बेरायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे- ओम मख' जाथाव बाथ्राया बेनोदि सिक्किम रायजोआ - थिखालाव भारत हादरनि ओ- ओ बुहुमनिनो ओव अर्गेनिक ओम मोनसे स्टेट महरै गनाय जादों! एबा मिथिजायो बेफोरबायदिनो जोंहा- ओ दावबायग्रा जायगा महरै सिक्किमखौबो जों मोननो हायो! दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां!
औ जागोन नोंथां।